औ खोनाबाय औ फ्रियावनो दं नोंथां।
ओ नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायाव माने सावरायनो होननानै कल खालामनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो थाख दा सम दंना?
ओ सम दं नोंथां।
ओ आं माने दा माने जों जोङो ओ औवा औवा औवानि सोमोन्दै सावरायनो लादों आरो जों बेखौ माने औवाखौ मा मा खामानियाव बाहायो मा माय मा मा खालामनायाव बाहायो बेनि जों मा मा मुलाम्फा मोननो हायो बेनि सोमोन्दै सावरायनो नोंथांजों आं सान्दों सावरायनो हागोनना
औ हागोन नोंथां हागोन
औ माने औवाखौथ' जोङो जेनेबा जोंनि बारि बागानावनो जोंनाथ' गोबां माने मोननो हायो नङा होनबा जों औवानिफ्राय माने गोबां ओ आइजेंफोर बानायनो हायो मुवा बेसाद जेरै जोङो जेक खाइ खबाइ सानदा सान्दांगा संग्राय खादा आमफ्रायो मा होनो लेखा आरो जोङो औवाखौ माने बेरा दुमनायावबोथ' बाहायो बेरा दुमनाय ओमफ्रायो बेनि बेनि जेंसि दालाय खौबो जोङो मैगं मैलाफोराव जेनेबा जोङो बैसां होनानै बेफोरखौ मानलानो थाखाय औवा औवा बिजौनि बे जेंसिखौ बाहायो बेजों लोगोसे जोङो औवाखौ माने जानो थाखायबो बाहायो जेरै औवा मेवाइखौ जोङो माखासे गो बां ओंख्रैफोरजों जेरै औ अनलाजों दाउजों बेफोरावबो जानाय जायो आरो औवा मेवाइखौ आरो जोङो औवा औवा मेवाइखौ दालि दालिजोंबो जानाय जायो ओमफ्रायो मा होनो जोङो जेनेबा खादा मोनसे बानायनो थाखायबाबोथ' जोंनो औवा नांगौ ना सिगां जों औवाखौ दान नानै लाग्रोयो नङा होनबा नोंथां खोनादोंना हेलौ ओ ओ माने औवाखौ जोङो सिगां दाननानै ओ फिसा फिसा खाथि बानायनानै लाग्रोयो बेनि उनाव जोङो जेनेबा ओ बेखौ हेबो हेबखांनायनि उनाव बेखौ खादा महर होयो आरो ओमफ्राय बेखौ जोङो ओ माखासेखौ जों बेनि दौलेंजोंनो माने बेनि खाथिजोंनो खननानै ओ खायोबो आरो मालाबा मालाबा जों बेखौ खानो थाखाय राइदिं राइदिंखौबो बाहायनाय जायो आरो ओमफ्रायो जोङो ना गुरनो थाखाय जों जे-जेखाइ बाहायोना बेखौबो जोङो औवानिफ्रायनो बानायो आरो। ओमफ्रायो बे-बेखौ हेबनो थाखायबो जों खाथि सैनानै ओमफ्रायो खाथिनिफ्रायनो जोङो बिदि आखाइ हेन्देल खालामनानै बेखौ जेखाय महर आरो जोङो जाय जेनेबा जोङो संग्राय माइ जावोना बेखौबो जोङो औवानिफ्रायनो संग्राय खाथि बानाय खाथि सोननायनि उनाव माने जों संग्राय संग्रायखौ बानाय आरो। बेजों जोङो माइ जावो। जेरै ओ बेसर माबा माबि गोबां रोखोमनि जेरै सबाय फोर जावोना मालाबा मालाबा बेफोराव जों बे खामानियाव जोङो बाहायो। बेजों लोगोसे जोङो सानद्रिबो बानायो। ओमफ्रायो सानद्रिखौथ' जोङो माइ सालिनाय माइरं सालिनाय माइगाब बासि नै बेफोराव बाहायनो हायो औवानिफ्राय मोननाय ओ मुवा आरो बेबो। ओमफ्रायो जोङो जों जा जेनेबा खाथा आरो बिजाबफोर बाहायोना बेखौबो जोङो मानिफ्राय मोनो होनबा औवानि औवानिफ्राय मोनो आरो औवाखौनो ओ औवाखौ माने मा होनो खम फेक्टरि फोराव दारिमिन आगजुनि जोहै जोङो माने लेखा लेखा महराव दहननो हायो। बेयो माने औवाया जोंखौ बिराद हेफाजाब होयो आरो बे ले लेखा खालामनायाथ' जोंनाथ' गोदोथ' जोङो लेखा गै साय समाव दंफां बिगुर बायदिफोरावसो लिरोमोन ना जेलानिफ्राय जोङो माने ओ औवानिफ्राय लेखा बानायनो सोलोंदों अब्लानिफ्राय जोङो सि आइ एबा खालिजों माने बेयाव लिरनो हायो आरो दाथ' माने गोबां आदबजों माने बेयाव जोङो माखासे जोंनि साफायनोबो हानाय राहा मोन। हायोना जोङो जेनेबा बिजाबफोर बानायनायाव हेफाजाब होयो मोनदों आरो जोङो औवानिफ्राय। ओमफ्राय नोंथाङा माखासेखौ बुंदो नामा?
औ हागोन जागोन नोंथां। ओ नोंथां आथ' गोबां लांबाय ओ औवाजों मा मा माबानायो मा मा मोनो जोङो बेफोरनि बागै होनामा नोंथाङा ओ जोङो बिदिनो बेरा बायदिसिना दुंनायावबो जोङो औवानि मददजोंहाय मा रैखाथिखौ मोननो हायो आरोना जुदि जोङो मा दुब्लि बारि एबा फोथारावफ्राव मा एबा गावनि बागानफ्राव जोङो बा औ औ बारिफोर खेबनानैहाय मा सिगां बारि हेबनो थाखाय जोङो औवा दानानानै लायग्रोयो आरोना। औवा दायना लाखांनायनि उनावहाय बेखौ दानखावनानै एबा गथा। माने गावनि गोसो हिसाब लानानै बेखौहाय ज' उखाना लानायनि गेजेरजोंहाय बेखौ खुन्थिया बानायनानैहाय बेयाव गुना एबा दिरुंजों। औ गुना एबा गुथुथुजों बेखौहाय। खानानैहाय बानायनाय जायो आरोना दुमथेयो।
औ।
आरो बेजों लोगोसे मा दं अबेबा जाम्फैफोरावहाय मा जुदि दैया बारा जादोंबा औवा नि मददजों बेखौहाय मा ओ एसे बेरा होनानै बेवहाय जाबोर जाला गारस'ना होनानै एसे दोनि नाथायखौ खम खालामनो हायो आरोना आरो बे बेफोरनि गेजेरजों मा ओ न' बां लुनायावबो होन न' बां लुनायावबो गोदोनि समावहाय औवा नङाबानो जायामोन। मानो होनोबा थुरिनि न' लुयोबाबो जोङो मा औवानि गोनांथि जायोमोन। मानोना औवाया गासैबो खामानि होयोमोन।
ओ आरो गोदोनि दिनावथ' जोंना दानि बायदि फाक्का सिमेन्टनि न' एसेबां गैयामोन ना। माने साथाइ बेरानिसो न' नुयो नुयोमोन ना बांसिन आरो औवाखौ खा खाथि खाथि लि मा दा सैनायनि उनाव माने हेब। खांनायनि उनावसो गोबोरखिजों लुनानैसो माने बेखौ लिरखांनायनि उनाव जोङो न'खौ बानायोमोन ना आरो जोंनि मे न'नि बे बेरा। ओ गोजौनि मा होनो बेखौ सा मा होनोमोनलाय बे। गोजौआव होनायखौ थिंनि सायावदि होयोना?
उखुम
उखुम होनायावबो माने जों औवाखौसो बाहायखायो बिरखार लाङैनि थाखाय मायनि थाखाय थिं खाबथानायानो होन मायनो होन आरो औवा। खौ जों जोंनि मोनसे गोनां। थार माबा मा होनो जोंनि बाथौ दुमनायावबो जोंना औवा नङाबानो जाखाया जोंना माने बे औवा थसेजोंनो दुमनानै जोङो बाथौ बाथौनि महर होयो जोंनिया आमफ्रायो बेयाव ओ जेनेबा बाथौनि ओरैजाय साइड साइडआवबो माने जोङो बेखौ बेरा दुमनायाव बाहायो नङा होनबा?
औ नोंगौ नोंगौ
आरो जोङो जेनेबा जों ना ना जायोना ना जायो बेयाव ना ना जानायाव जोंहा मा बाहायो सेन जेखाइ खबबाय बेसोरखौ जेनेबा जों सेन बानायनानै सेन बानायनो थाखायबो जोङो माखौ बाहायो औवाखौनो बाहायो आरो जोङो एन्जर जोंना जोंहा एन्जर सानो थाखायबो जों मा बानायो एन औ फान बानायनायावबो जोङो औवाखौनो बाहायो नङा होनबा? एन्जर सानायाव जेनेबा जों गोजां बोथोरावथ' जोंनिया एन्जर ओंखारो माइ बारियाव जेला माइ ओंखानोसै गैलाबाथ' ओ एन्जर सानाय ओ हुदा दंना बेयाव जोङो माखौ बाहायो? ओ औवानिफ्राय माने खाथिस बायदि सैनानै माने बेखौ औवानि ओ औवानि फान बानायो आरो बेजों जों एन्जर सायो नङा होनबा? आमफाय जों जे जोङो ना गुरनानै ना गुरनानै लायो बेयावबो माने खबाइ खबाइखौबो जोङो माने ना लानो थाखाय जोङो खबाय बानायो बेखौबो जों औवानिफ्रायनो मोननो हायो आरो आमफ्रायो उम गोबां खामानियाव बाहायबावनाय नुयो बिदिनो जोंनि जेनेबा गेट बानायनाय हख्लें हख्लें जेनेबा मोसौ हाबनो हायिनि थाखाय बेयावबो जों माखौनो बाहायो औवाखौनो ओ होथेग्रा हाबनो हायो गे गेट होथेग्रा हिसाबै माने हख्लें बानायो आरो जों माखासे जेनेबा मोसौ गुमनो थाखाय लौथि मोसौनि खुन्थिया, मोसौखौ खाबथानानै दोनो थाखाय बे बेयावबो जों माखौनो बाहायो औवाखौनो बाहायो नङा होनबा नों थां उम नोंथाङा माखासेखौ बुंबावदो
औ औ नोंथांआ गोबां होमखांबाय आरो बेफोरनि गेजेरजोंहाय बाव ओ आङो सदसे बुंहावनो सानबाय आरो ना ओ जोङो मा ओ गामि ओनसोलफ्राव जुदि दालांफोर गैयामोनब्ला जोङो मा औवानि गेजेरजों हाय मा दालांखौ बानायो आरो ना दलांफोरखौहाय औ बेजों लोगोसे माव ओ औवाखौ सिगां दानना लाग्रोनायनि उनावहाय जेसेबां नांगौ बेखौहाय लाबोखांनायनि उनावहाय मा सैनानै बेखौहाय मा सिगांहाय बेखौ खुन्थिया बानायो आरो ग'थायिहाय आरो बेखौ दानखावनानै फिसा फिसा खालामखांनायनि उनावहाय बेखौ हेबनाय जायो आरोना जाहाथे आथिं गानायाव गलाङि बायदि आरो बिजों लोगोसे मा ओ बेफोरनि जखा खालामनायजों लोगोसे मा थांलाय फैलायनि राहाखौ ओ गोबां
आरो जोंनिया मोनसे जेनेबा दालां बानायाबाबो जोंनाथ' मोनसे जेनेबा आबाद फोथाराव जोंथ' एसेबां जेनला गिदिर गिदिर होननानै जेनेबा गारि मथर थांनायनि थाखाय जाबाय ओमफ्राय जोंना मोनसे जाय ख्लं मा होनो बेखौ जेनबा थंसे औवा थसे माबा थसे होननानै दैमा बारनो थाखाय जेनेबा जों दैज्लां बोथोराव जेनेबा माइ गायनो थाखाय दंग' बारनो थाखायबो होयोना बेयावबो जों औवा गथा फंनै होनानै जेनेबा गाहायाव खुन्थिया ओरै हेबनाय बायदि खालामनानै मोनसे थंसेखौ ओरैजाय हमथानो थाखाय बिदि होननानैबो जों दैमाफोरखौ बारनाय नुयो नङा होनबा औ
आरो बेजों लोगोसे मा ओ नाव आरिफ्रावबो बेखौ बाहायनाय जायो आरोना मानो होनोबा औवाखौसो सिगां गथा दांखांनायनि उनाव बेखौ बैथा हिसाबै बाहायनाय जायो आरोना मानो होनोब्ला बे नङाबा नारखिनाया थाङा आरोना जा जायगा सम सहैनांगौ जुदि बेखौ बेजों नारलाङाबा सहैया आरो ना।
औ नोंथाङा थिगखौनो बुंदों आरो बेजों लोगोसे आं मोनसे बुंबावनो सानदों माने जों जेला माने आबाद फोथाराव खोथिया बाननानै लाङोना बेयावबो जोङो खोथियाखौ जेनेबा खोथिया खायोना खोथियाखौ खानानै बाननानै लांग्रो बेयावबो जों औवा गन सो बाननानै लाङो आरो बिनि गेजेरजों जों माइ माइ मारा होनाय मानायावबो हुकेन जाय बाहायोना बेखौबो जों औवाखौ माने औवानि बिजौ माने एसे जायगायाव माने एसे हायथाग्रा बायदि दङ बे बिदिखौ माने जों सावनानै एसे गेददा खालामनानै माने बेखौ हुखेन बान नङा होमबा हुकेन बानायनानै बेखौ जेनेबा जों
औ औ
बेयाव औवानि हुकेनखौ आरो जेनेबा मोसौ खौ होनो थाखायबो जों मा बाहायोमोन औवानि लावथि नङा होनबा।
नोंगौ खोनादों
सम जाबायमोन नामा नोंथां जों जों सावरायनायखौ दोन्थ'नोसै नामा? औ दे गोजोननाय थाबाय।